अ मा खालामदों नोंथां
आङो जिरायबाय दङ
अ ओंखाम जाबाय नामा सानफुनि सा
औ औ दहायनो जाखांदों
ए उम
खालामदों
आङो ओरैनो दोङो जिरायबाय हादों आंबो बेलासिनि साहा लोंनानै मानानै जाग्रा हारि लोंनानैहा ओ सेथ्लायाव जिरायबाय हादों
औ
उम नोङो ओ क्लास थाङाखै नामा दोनैयो
थांदों थांनानै फैखांबाय
अ उम मोजाङानो ओमफ्राय ओमफ्राय नोङो दिनावहा मा खालामनो मोजां मोनो
आङो लेखा फरायनो मोजां मोनो
अ लेखा फरायनो मा लेखाखौ फरायनो मोजां मोजां मोनो नोङो
उम
बर'नि मा लेखाखौ फरायनो मोजां मोनो?
बर'नि
ओ
ओमफाय मानसिनि जिउ जारिमिनखौ फरायनो मोजां मोनो।
उम थिगानो। ओमफ्राय ओ बेयाव ओमफ्राय नोङो बेसेबांथा माने बेसेबांहा ओ माने बिजाब फरायखांखो दासिमहालागि?
आङो बहुद मेर्ला फरायबाय।
उम थिगानो दोङो होमबा।
नोंलाय मा खालामनो मोजां मोनो?
आङो बेरायनो मोजां मोनो ओमफ्राय इदिनो ओ बर'फोरनि दामाफोरखौ नायला बायनो मोजां मोनो आरो। जेरै हाय कमि बिदि भिडिअ ओमफ्राय एक्सन मुभिफोर थायोना बर'फोरनि बिदिफोरखो नायनो मोजां मोनो आङो। नोंलाय नायनो नोंलाय मोजां मोनोना मोना?
आंबो मोजां मोनो आंबो नायो।
उम आंबो मोजां मोनो नायनानै गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो।
उम
ओमफ्राय नोङो ओ बर'फोरनि माबा फालिथायाइफोरनि बागै मिथियो नामा?
मा?
बर'फोरनि बर'फोरा मा मा फोरबो फालियो बेफोरनि बागै मिथियो नामा नोङो?
आङो बैसागो फोरबोखौ मिथियो।
बैसागोखौ मिथियो ओमफ्राय आरो मा मा फोरबो खौ मिथियो बर'फोरनिखौ?
आङो बारा मिथिया नोंथाङालाय माखौ मिथियो?
आंबो बैसागुखौ मिथियो। ओमफ्राय बर'फोरनि हा ओ ओम बर'फोरनि बैसागुआवहा से स्नि दि स्नि जि स्नि जि स्नि दिन जाया होमबा मोसौ बैसागु ओमफ्राय मान मानसि बैसागु जाया होमबा बेफोरनि बागै मिथियो आरो जे आङो
अ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ हागोन माने मानसिफोरा बैसागुआवहाय रंजायो बाजायो जायो लोङो जौ सेरेब लोङो
ओमफ्राय बेबायदिनो मानसिफोरा इन्जय खालामो आरो ना
औ
इमफ्राय बैसागुआव मानसिफोरनिया ओ बिदिनो कम्पिटिसन हारि मोसानाय जायो ओमफ्राय मोसानानै मानसिफोरा न'खर न'खर मोस थायो आरो मोसौ मोसौ बैसा सागु टाइमाव मानसिफोरा मोसौखौ दैसायावहाय थुखैनो लाग ङो ओमफ्राय मोसौफोरनो हाय ओ उम माने फानथाव ओमफ्राय बेबायदि फोरनि मालाखौ गानहोयो ओमफ्राय गानहोनानैहा ओ मोसौफोरखौ माने गिर गायो आरो लाव जा फान्थाव जा होनलाय लायनानै बेफोरखौलाय मिथियो खोमा?
औ औ आंबो एसे एसे मिथियो होमब्लाबो गोबां मिथिया
औ ओं ओमफ्राय आरो मागोबो जायोना बरसा बोरो बर'फोरनिया ओमफ्राय आरो लोगोसे माबाबो जायो ओ बर'फोरनि बै हा फोथाराव जे फोथारखौ फोथाराव जे माबा सावनाय जायोमोन ना बेखौ मा बुङोमोनथाय मिथियो नोंथाङा?
बेखौ मा बुङोमोनथाय आंबो उम बारा मोजां मिथिला।
औ आंबो मोन बाव नामखौ बावगारबाय ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोङो?
आङो उम अनला दाउ संनो गोरों।
अ अनला दाउ? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मा मा बायदि अनला दाउखौ माबोरै सङो?
जोङो फार्स्टआवनो सिगांनो जोङो अनलाखौ देनानै लायो अ अन गुन्दैखौ माइरंखौ फोराननानै अन गुन्दै खालामनानै लायो। बेनि उनाव जों बेखौहाय देयो ओ ओमफ्राय जोङो उ फार्स्टआवनो जोङो ओंख्रि संनाय बायदिनो सङो आरो। जेरै सामब्राम मानलु इफोरबाय बिदि होबाय ओमफ्राय ओ बेदरखौ होबाय एवफ्रामबाय बेनि उनावहाय ओ दै होबाय ओमफ्राय अनलाखौ जोङो एसे एसे सारना होबाय ओमफ्राय बिदिनो आरो ओंख्रि संनाय मायदि सङो बिदिनो सङो आरो।
गोथाव जायोना होमबाथ'।
औ बहुद गोथाव जायो नोंथाङालाय माददि मोनो बेखौ जानानैलाय?
आङो आंबो गोथौआनो मोनो ओमबा आङो जाफेरबाय जाफेरनाया होमबाबो आं बारा एफा गोथाव नांदों आरो अनला दाउखौहाय। आङो ओ औ मादै बुं।
नोंथांनि फेभरेट ओ बर'नि ओंख्रिया मा?
आंनियाबो अनलाजोंहाय मैथ्रु बिबारखौ मिथियो? अनलाजों मैथ्रु बिबारखौ आं मोजां
औ बेखौ मादि सङो? आङो नारजि अमाखौ गोथाव मोनो।
बिखौ बिखौ नों बुंनाय नों बुंनाय बायदियैनो सङो अनला फार्स्टावनोहाय सिगाङावनो अनलाखौहाय ओ सोमना लासिगोन माइरंखौहाय। ओमफ्राय अन गुन्दै देसिगोन ओमफ्राय उनावहाय मैगं खौ ओ हो थाव होसिगोन पियास होसिगोन फानलु रुसुन होसिगोन ओमफ्रायहाय सेरसिगोन आरो सेरनानैहाय सेरनानैहाय इनि उनावहाय बै ओंख्रिखौ होसिगोन मैथ्रु बिबारखौ मैथ्रु बिबारखौहाय। मैथ्रु बिबारखौ होनानै सेर ओरै संसिगोन ओमफ्राय दै होसिगोन मैथ्रु बिबारखौ। दै होनाय दै होनानै ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होनानै हाय ओमफ्राय उनाव अनला गुन्दैखौहाय गारलाना होसिगोन आरो।
औ औ नोंथाङा बिराद संनायफोराव आखा फाखा दां मालाय?
आखा फाखा माने बिदिनो फाजिदु फाजिला ओमफ्राय ओ साम' ओमफ्राय सामु संनो रोङा आरो सामु अमा बेदर, दाउ बेदर, ओ बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना मैगंफोरखौ संनो रोङो आरो आङो नोंलाय मा मा ओंख्रि संनो रोङो?
आंबो बिदिखौनो संनो रोङो। नोंथाङा थास' बिबारखौ गोथाव मोनो ना मोना?
आङो गोथाव मोनो जोबोद गोथाव मोनो आङो थास' बिबारजों अमा बेदरजों जा गोथाव मोनो आङो। ओमफ्राय बिखौ माबायदि सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओम जोङो बेखौ फार्स्टआवनो जोङो थास' बिबारखौहाय हानानै ओ रुग्रोनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो कुकाराव रुग्रोनानै लानानैहाय बेखौहाय गुरै जाजासिम रुनानै लाबाय ना। बेनि उनावहाय जोङो मादि सङो दाउफोरखौ ओरैनो संनानै उनावहाय बेखौ दै होनायनि समावहाय ओ बेनि बिदैजों माबाजों बे खौहाय थास' बिबारखौ होस'ननानै फोरानो आरो। दैखौ फोरान्नानैहाय मोनहोयो आरो मो बाङैनो गोदौनानैहाय
ओ ओमफ्राय थास' बिबारखौ आं खोनानाय मोन मानो होननानैहा मानोना माना?
बेखौ माने ओ जोङो गोखै बुस्थु होफानांगौ आरो बे मानिनि थाखाय आरो ओंख्रियाव होनाय टाइमाव दैखौबो गुदुं होबोला साबसिन जायो आरो
अह अह अह।
माननाया अब्ला खम जायो
मालाबा ट्राइ खालामनांगोन बनायनानै जानां
औ औ बनायनानै जा आरो दालाय बोथोर फैबायना ।
औ ने दालाय आरो दैज्लां बोथोर मोनसिगोन
औ नोंथाङा ओम ओ दो बेरायनो मोजां मोनोना जायगा फोर दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा मा मा जायगाखौ दावबाय
आङो दासिमहालागि बि सि जायगा माने इदि थाङाखै आरो आङो शिलंआव हांबाय ओमफ्राय दार्जिलिंखौथ' खोनाफेरदोंदां नोंथाङा ना दार्जिलिं नामखौहाय दार्जिलिंआव हांदों ओमफ्राय दाख्लैहाय एप्रिल लाव आङो सिकिम खौथ' खोनाफेरबाय नोंथाङा? औ सिक्किमाव हांना फैखाबाय आरो सिक्किमावहाय ।
आरो नोंथाङा सिक्किमाव मा मा जायगा नुबोखो? आरो आसामनि ओमफ्राय सिक्किमा माबायदि फारागथि दङ' नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
सिक्किमाव आङो जोबोद बायदिसिना बायदिसिना जायगाफोरखौ नुबोबाय जेरैहाय माने सिकिम सिक्किमनि जिर' पइन्ट होननायखौथ' नोंथाङा खोनाफेरदों दा ना? मबाइल फोराव नुदों जानांगौ ओ बि बिनि सिनारिया जोबोद नायनो समायना बिनि मिथि मिथिंगायारि सावगारिया जोबोद नायनो समायना बेयावहाय बरफ गोलैयो इदिनो दै दोङो ओमफ्राय बरफजोंनो बुंफबनाय आरो ना ओमफ्राय आरो बिथिं आरो बे बिथिं थांबाय थायोबा मोन से बिले होननाय जायगा दङ' आरो ओमफ्राय बेयाव जोबोद माने बेयावहा फिल्ड बायदि दङ' आरो ना लामा गेजेरथिंहाय लामाया गेजेराव ओमफ्राय बिथिं बिथिं माने फिल्ड बायदि दोङो जेरै फोथार बायदि आरोना ओमफ्राय बे फोथारावहाय माने बिबार बिबारा माने गाहायाव हारसिंनो इदि खिलिना थायो आरोना। ओमफ्राय बिफोर बेफोरावहा फट' लाबोला ओ जेरै ओ जोबोद समायना नुयो। यो ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय आरो फाराग जोबोद मोजां नुयो नोंथाङाबो थांनानै खनसे फैनो हागोन नायहैनो हागोन। जे आं मबाइलाव बुंनायजों। ओमफ्राय नोंनि मेगनजों नुनाय नोंसो एसे फाराग जायोना नों। थाङा बिखौ। हा नायनो लुगैदोंबा थांनानैहा नाहैनो हागोन आरोना।
देनां इयुनफोराव नायहैनो हा नायहैनाय जागोन आंबो।
औ थांबानो जाबाय जोबोद गोजोननाय मोनो गोसोखौ नायनानै आरो जोबोद गुसुबो जायो नालाय बिथिं आरो अखाबो फैबाय थानाय जायो।
औ औ औ।
ओमफ्राय आरो फारागथिखौ सोंदोंना नोंथाङा। फारागथियानो जाहैबाय माने जोंनियाथ' अभार गरम नालाय आस आसामाव ओमफ्राय आरो एसे माने जायगाफोराबो एसे माने इदि गैला बायाना लेथ्राबो बोरैबा। ओमफ्राय मोजाङानो होमबाबो आसामाव जोबोद गरम नालाय ओमफ्राय बिथिंनिजों जोंनिजों बोथोरा गोरोबा आरोना। जोबोद गुसु बिथिं। नायनोबो समायना हाजोबो दोङो ओमफ्राय। हाजोआलाय जेनेबा जोंनियाव दङ होमबाबो बिसोरनि बिसोरनि थिङिजों। जोंनिथिङिजों जायगाया बेरेक एसे फारागथि दोङ आरो ना। माने मिलायनो हाया बिखोनो आङो। बिखोनो आङो बुंबाय आरोना बिदिनो। बिदि होननानै सानो आरो ना आंनि गोसोनि। फ्राय आङो।
औ मोजां।
ओमफ्राय। नोंथाङालाय मा मा जायगा थाबायफेरखो बेरायफेरखो जेनेबा दासिमहालागि।
आङो बारा जायगा बेरायाखै जोंनि आसामावनो बेरायो आङो।
अ ओ आसामाव मा मा जायगा बेरायफेरखो?
आङो उदालगुरि थांबाय। क'क्राझार थांबाय नोंथाङा। थियो ना?
औ आङो क'क्राझारखौ खोनाफेरदों नाथाय आङो आसामनि जानानैबो माने क'क्राझारावहाय थांफ
अ क'क्राझाराव जोंनि ओ बर' फोर मानसिफोरा बे क'क्राझारावनो थायो आरो जोंहा उम
उम उम उम